हेलौ हेल'? खादोना? हेलौ?
खुलुमबाय।
अह खोनादोना?
औ खोनादों।
मा मावगासिनो मा मावगासिनो नोंथाङा? मा मावबायदों?
आं ओरैनो दङ।
ओ होमबा ओ दोङो र' आंबो इजोंनो लामाखि दोङो र' आं। माने गायनाय फुनायनि सायाव सावरायनो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा। नोंथाङाबो माइ गायदो ना गायाखै?
माइयाथ' गायगासिनो औ माबायानो बोथोरानो मोजां नङाना गायजोबनो हाया दाब बो।
गायनो हायाखै दै गैया नामा दै?
औहो।
खोनादोंना? दै गैयै। एह अखा हायाखै? अखा हागोनना हायाखै? नोंसिनिथिं अखा हागोनना हायाखै? जोंनिखै दै दोङो जोंनिखै गायगासिनो। गायजोबसिगोन नोंदां। मिथिबाय। खोनादो ना?
औ।
आंनिखो खोनादोना खोनायाखै? अह मा इगासिनो नोंसोरलाय?
मा होनदों?
मा माइ गायदों?
नोंना मोजां खोनाफैयाखै।
दिस्थाब जागासिनोलै। ओ नों नोंसा माइ गायगोना गाया होनदो? खोनादोना?
गायो गायो।
एह मा मा माय गायो?
नोंनि भइसखौ मानो क्लियार खोनायाखै फिसा खोनाथारदों।
नोंनि भयसखौ फिसा खोनाथारदों। औ।
दालाय दालाय
दाबो एखेयानो खोनादों
दा बेखियानो र र नेटनि फ्र
आ खानादोना
औ दा खोनादों आं औ खोनाबाय दे बुं
ओ नोंसा मा मा माइ गायो खोथानो हागोन नामा
रन्जित ओमफ्राय मा होनो माइ ब्रा बे मोननैखौल' गायो जोंहा
बेलेख गायाना
ओहो
बेलेग ए दा नोंलाय गायगोना गायाखै माय
गायदों गायनाया माबा साब टाइम गायहैबाय थाया आङो बोथोरा गरमबाथाय थाङा आङो थान्दाबाल' थाङो
न'आवल' गायोना ना बेलेगनियाव हाजिरा खामलाफोर ओरै
गायो हाजिराबो गायो औ
नंगो नामा हाजिराया बेसे बेसेयाव गायो नोंसोरलाय
जोंनिथिंजाय आरायस
नंगौ नामा ओमफ्राय जानायालाय जानाय गैगोना गैया
जानाय जानाय लोंनायबो दङ जा जानाय लोंनाय होबाथाय दुइस'
आदसा जोबोद खमाथो जों जोंनि खिन्थु थामजौ थामजौ नांगौ जाय जायो लोङै थामजौ नांगोन दखनानिखौ
बा मोजांसो मावग्राफोरनि थाखाय
अ आरो बेदर लोगोसे बेदरबो नांगो नङाबा गायनो फैया दख' ना बेदर होथार ना बेदर होआबा माइखौनो गायनो फैया
बा अ उनाव बिदिनो जलफान होयो सा मुरि मेथाय होयो बे गामिनि मानसिफोर ज ज गायोना गामिनि मानसिफोर ज ज गायबा होयो ना बेदरखौ
उ गामियावबो गायो नामा माइखो होमबा
बिदिनो गामिनि मानसिफोर बदल बदल गायलायलायोना ओं ओं ओं बिदि गायोना होमबा बेदर होयो
ओम ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरनियाव माहाय थिखाफोर लागोन लाया गायगोन गाया हिनजावफोरा
लायो लायो आदि थिखा लायो बिदिबो लायो
ओ जेनेबा थिका गायग्रा दोङो ना मानसिफोर
दङ ओं
ओ थिखाफोराव बेसेसो लायो फैसाफोरा नोंसोनिथिं?
बिनो मालिकआ जे बेसबांनि होयो बिदिनो गायो आरो। मन सिस्टेम होयो सोरबा सोरब इनो गायनानै बेसें मोनोथ' समान समान रानना लायो।
नङा नों र' आं ख बुजियाखै नोङो माबाख सोंदों आं माने बुस्थुआ जेरै हाइजिरामावबा नोंसनियाव आरायस' हजिरा गायबा आर सबा ओमफ्राय थिखा माइ गाययोना जेनेबा फैसानि बिगा सिस्टेम बिदि गायोननाय गैयानो होनना सोमदों आं।
अ इदि गैया फुनायखौसो मावो थिखा आं। माखासेयाव थाइबा दस थाखा बिदि औ।
आस्सा होनबोंथि बेर आलादा नोंथाङाबो सोंनो हागोन आंखौ मायबा सोंनोबोसोबा
सोंनाया नोंसोरनिथिंलाय माबायदि? बिदिनो गायनाय फुनायफोरनि
ओ जोंनिथिं हाजिरा गायो तिनस' जायो लोङ बेनिफ्राय आरो थिग मावो। थिकाबो थिकाबो गायग्रा दोङ हिजाबो गायग्रा दोङो थिका गायग्राफोरनिया खल्ल' कल्ल' सह
माइखौ माबायदि थिखा गायो?
बिघा बिगासेयाव बिगासेयाव सल्ल'स'। ओमफफ्राय इसोरनोबो ओ साहा मेथायाइ हैनांगौ जखाय सेरेबबो हैनांगौ। दखा सेरेबबोै गा जांसैखैला जौ सेरेब
उम उम।
होयो होननायाया न'आव फैबासो होयो। हजों लाङा आरो दुब्लिफोरावनो होयो आरो। जोबाखै दिनैसो फुबावदों बोथोरानो मोजां नङा अखा गांथिं
नोंसोरनिखिनि अख हायाखै नामा?
नोसनथिम
जेनिथु जोंनि खिन्थु अखायानो हागासिनो माथ खुनादो?
गैया जोंथि सान्दुंबोसाथार फोरानो रांखावैबायसो
जेखि अखायानो हागासिनो अखायानो हागासिनो दै सोबाना जालाय बेनिखिनो दा हालासिस्थनानै बोथोरानो गोसोम जालायबाय।
ए जोंनाव दायो एसे एसे हादों ओफ्राय बि नांगौबायायदि हायाखै।
उम जेनिखाय आरो दैमानिबो दै मोनो।
अ जोंथिं दैमायानो गैया।
सिनिखिन देयाखौ गैया नेगासिनो दैया मेरला सो जालायो। ओ माया ब्रै जायो ना माया।
माइआ जोंथिं बारा जाया।
ओरैनो बिघा बेसेसो मोनो
बिगा जायोबा तिननि सारि मन बिदि जायो दा।
होमबाथ' गोजौ हालि ना नोंसोरना दै थायो नामा। उम जोबोद खम मानोसि जनि
माहोनदो।
उम जोबोर खम होनदो तिन मन सारि मन होनबालाय।
औ खमथ' बहुद खम जायो जोंथिं बेसेबां बारा जाया।
उम जोंनिखौनो जासारो दे जोंनिखि ओ। पन्द्र' मन सल्ल' मन सत्र' मन आरो गामजायो बिगा।
बा बहद मोजां।
उम जोंनिखिनि माने दै दोङ ना आंखाल गैया बेनि थाखायनो इसेसे आलासि जायो आरोना। मोजां मावबावबाथ' आरो इनि सायाव जाबावो।
दैेबो मोनोबा आरो हासार मोनो ने?
ओ अखानिबो मोनोथाय।
औ आमबाथ' अखा गैयाबाथ' आरो फुरा राननानै गावस्राजोबो हायानो।
हालाय सिगोनसो दाखालै नोंसोरनिथिंलाय अखा हादोंना हायाखै बाना जालायनाया।
जोंनिया सा नोंसोरनिथिं बाना जाबा जोंनिथिं गर'माव थानो हायाखै।
ओ नोंना दाखालैदि बाना जादोंमोन बिरादनो दै अखा मार-मार। ओमफ्राय नोसोरनिथिंलाय गैदिना गैयामोन अखायालाय? हागोन नायाखैमोन खोनादों?
गैया जोंनिथिं। सानदुंजों थानो हायैसो जादों।
उम दाबो सानदुं दोङो नामा?
गायनोसै अखा फिसा फिसा हादों दिनै।
औ अमबा हानोबो हागौ नोंसोरनिथि।
हासिगोन नामा, मैया हरनिफ्रायनो एसे एसे हादों।
औ जेनिखिनि बे बिदिनो बोथोरा माने सान्दुं गैया आरोना बारा सान्दुं ओ समाजायबाय दाथ'नि ओमफ्राय नों हर लिरदो
औ औ दे।
उम।